नोंथां
औ नोंथां खो- औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन
नोंथांनिसिम बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय ओ गिबि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक्सनि बागै आं सावरायनो सानदोंमोन माने बेनो जाहैबाय जौनि जों जौखौ माबोरै बाहायो माबोरै बाहायनो माने बाहायनो रोङाबा मा खहा जायो बाहायो मानि थाखाय माने जौखौ माबोरै बानायनाय जायो बेफोरनि-बेफोरनि बागै आरोना नोंथां औ नोंथां-नोंथाङा गिबियावनो ओ गिबियावनो बुंग्रोनो हागोन ना नोंथां
औ
नोंथांनि-नोंथांनि खुगानिफ्राय आं माने मिथि ग्रोननो लुुबैदों आरो नोंथां
औ दे नोंथाङा बुंनो हागोन आं औ जोङो जौ होनोब्ला जों गासैबो मिथियो जौ होनोब्ला माने जोंनि माने मानसि फोरनि जोंनि समाजनि मोनसे फेग्रा मुवा औ जोङो जौखौ मानि थाखाय बाहायो होनोब्ला माने जोंनि रंजानाय समाव माने जों जौखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय-जेरैह माने जोंनि फोरबोफोर फैयोब्ला जेरै जोंनि बैसागो एब्ला जोंनि निउइयार फोर फैयोब्ला एबा मालाबा जोंनि मान हलिफोर फैयोब्ला दुर खा फुजाफोर फैयोब्ला माने जोङो बेफोर समाव माने जोङो रंजानाय मुसुरनायफोराव माने जोङो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नोंथां खोनादों ना हेल' हेल'